औ खोनादों दा ए मा बेस्थ नामा नोङो?
बेेस्ट नंथवआ जिरायनानै दं ओरैनो।
अ जाबायबालाय?
जाबाय।
अ होमबा जोङो दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा?
औ दे सावरायजायो।
खारै बानायनाय आरो खारै बाहायनाय जों खारैखौ माबायदि बाहाय बानायो आरो माबायदि बाहायो जों बेनि सोमोन्दै सावरायनो नामा?
औ आं खारैनि बाहायनायखौथ मिथिगौ नाथाय खारैनि खारैखौ माबोरै बानायो बेखौ मोजाङै मिथिया आरो नोङो एसे खोन खोन्थानानै होदो खारैखौ। बानायनायखौ माबोरै बानायो बे बेखौ मिन्थिगौबा?
औ आङो खारैखौ औ खारैखौ बाहायनाय ओ बाहायनायखौ गोबां मिथिया खिन्थु आङो खारैखौ बानायनायखौ आं नुबाय आं गावबो बानायनो मोनाखै अब्लाबो आङो नुबाय आरो गुबुननि बानायनायखौ। खारैखौ बानायनोथ‌ जोङो सिगांग्रो ओ थालिर बिफांखौ नङाबा मुदुफुलनि मुदुफुल बिफांखौ नङाब्ला- बा जेनेबा जोङो खारैखौ मा मानिफ्राय मोनग्रोनो हायो जों आङो बुंबाय आरो। दाना बे मुदुफुल बिफांखौ नङाबा थालिरखौ आ थालिराबो बे थालिर मोदोमा बेखौ बे जाग्रा ओंख्रि जाग्रा थालिरखौ होनाखै आङो बेयो बे थालिर फस्लाखौ होनदों आरो आङो। जेनेबा बेनिफ्राय आरो बे नालेंखर बिगुरखौबो जों बानायनो हायो। आङो बुंबाय थालिर खौ आरो ना थालिरनि निफ्राय जोङो खारै मोननो हायो बेनो। गुदियाव बेनो जोङो जेनेबा बुंग्रोनो हाबाय थालिर बिफांखौ जोङो दानफायबाय ओ दानफायनानैहाय जोङो ओ जिरबाय आरोना ससे ससे दानसनानै जोङो जिरबाय बेनिफ्राय जोङो सान्दुङाव फोरानबाय। नङाब्ला माब्लाबा थालिरनि ओ गुदिनि मादाखौबो नोङो दाननानै नोङो फोराननो हायो बेबायदिनो बेखौ थ सान्दुंआवथ फोराननांगौ नालाय बेखौ माने जिरदो जिरनानै सान्दुुंआव नोङो फोरनो थाखाय सानदुं नांनाय जायगायाव नोङो लामनानै दोनदो जिरखांनानै बिनिफ्राय सम लायो लायै बेबायदि ओ नोङो एरना होनांगोन जिहेतु गासैबो राननांगोन नालाय समानै ओमफ्राय आरो अ बेलथायनांगोन आ बेबायदि ओमफ्राय नोङो माबा मोनसे हुकेनफोरजों बा गनफोर जों नोङो सम लानानै सानदुं गोसायाव नो बेलथाइ बेलथाइ हो दो। अब्लाथाय रानबाथाय स्रेम स्रेम रानबाथायसो बेयो सावजासै आरो। बे सावनाय सावनाय प्रसेसा माने सावनाया जाहैबाय थारमाने खारैआथ ओरैनो जानानै फैया नालाय नोङो जि नायनायजोंल जानानै फैया बेबायदि नोङो सखांनायनि उनाव बेखौ सावगोन सावोब्ला नोङो माबेबा मोनसे जायगा गायाव सनस्रांनानै नोङो खौ ज बुथुमनानै जे राननाय खारैखौ जे बुथुमनानै नों मा ओ मोनाबिलि समाव बा सानाव माबा मोनसे समाव नोङो सोलाब हाबनाय समाव नोङो सावनो हायो आरो ओमफ्राय बे सावनाया माने ओ साव-सावनायाबो माने नोङो ओ एसे एरथुमना होनांगोन आरो बेयो नङाबा आलाय सिलाय खालामगोन ना बेनिखायनो नोङो दै होस्रो होस्रो नोङो सावनांगोन गोरानद्राय जायो नालाय खार बेनिखाय नोङो सावनाय बो दै होस्रे होस्रे नोङो सावनांगोन आरो ओमफ्राय थालिरथ मादाया आरो ओ एसे माने राननो गोबाव टाइम नांगौ आरो ना एसे गोबाव टाइम नांगौ आरो ना बे थालिर मादाया राननो खाय उम गिसि बेहाय बांसिनै दै हाबनानै थायो नालाय बेबायदि ओमफ्राय जोङो खारै बेखौथ थालिरनिफ्राय मोनो ओमफ्राय मुदुफुल बिफांनिफ्रायबो जों मोननो हायो। खारैखौ बे मुद फांनिफ्राय जोङो खालामनोब्ला बिफांखौ दानफायदो बेनिफ्राय सफा सफा हास' बोदो बा दानसदो बिनिफ्राय नोङो बेबायदिनो थालिर खौ जेरै जिरदोंमोन। बेबायदिनो मुदुफुल बिफां खौबो नोङो जिरनो हाबाय आरो दाना ओमफाय सान्दुं नांनाय जायग याव बेखौबो फोरानदो। ओं माबेबा मोनसे जायगायाव लानानै नोङो फोरानदो बेबायदिनो बेखौबो लानानै नोङो सावदो। दै होस्रो होस्रो सावदो बेबायदि ओमफाय नालेंखर फोर उम सावनायनि उनावथ बेखौ औ सावनायनि उनावथ बेखौ सावखांनानै नोङो ओ ओ नोङो माबेबा मोनसे दोआव नङाब्ला बाल्थिङाव नङाब बा प्लासटिकाव नोङो सोनानै नोङो लाबोनो हायो आरो। बेबायदि नोङो प्लास्टिकआव सोयोब्लाथ नोङो बेखौ गुसु खालामनांगोन नालाय बे खारैनि अर खिया माने थाब गोमोरा आरो बेनिखायनो नोङो बेखौ गुसु खालामनांगोन। ओरैनोथ जोङो खारैखौ सावबा दै होस्रो होस्रोसो सावनाय जायो नालाय उम ओमफ्राय नोङो बेखौ गुसु खालामथारनांगोन आरो ओमफ्राय नोङो खारैखौ औ
हांगारनिफ्राय उम औ औ हांगारनि फ्राय माबोरैहाय खारैआव महर सोलायहोयो? बेखौ बुंनाय
औ बेखौ ओ जोङो जेनेब बा उन्दै जाबाय नालाइ बेओ सा सावनो सावनानै बेखौ नोङो माहेबा मोनसेयाव दो फोराव सोनानै लाबोबाय ओमफ्राय नोङो खारैखौ थ' एबायदि जोङो बाहाय जाया नालाय दायरेकलि माबाखौ बे हांगारखौ गुन्दैखौ बाहाय जाया नालाय बेखौथ' नोङो सरखा नांगोन दै बायदिसो खालामनांगोन ना खारैया ओ बेबायदि डायरेकलि जाया ना ओमफ्राय बेनिखायनो ओ बेखौ खारै जाहोनोबा आरो बे दै बायदि खारै जाहोनोब्ला ओ बेखौ जाजानाय खालामनोब्ला नोङो थख' नोङाबा खेरखाफोराव नोङो सरनो हायासै आरो माबोरै सरो होनबा खेरखायाव नोङो ओ गुदुं गोनां खेरखा दे बेयो गुदुं गोनां खेरखायाव नोङो ओ बेखौ खारैखौ नोङो दोनदो ओरैजाय नोङो होनानै दोन दो आरो नाथ सोस्रोदो नोङो इसे एनिफ्राय नोङो गाहायाव माहाबा ओ गामलाफोराव नोङो आजावनांगोन गुदुं गैयै गामला फोराव आजावनो नोङो नांगोन। एनिफ्राय नोङो दैखौ सायाव लुनानै होबानो बियो थरथिं थरथिं गनानै बियो दै खारै महराव सोलायबाय आरो बे दानिया जाजानाय महराव जाबाय बै जोंनि दहाय सावनायनि बाथ थ्रा रायज्लाय दोंमोन ना बे सावनाय गुन्दैया जाजाया बेबायदि ग्रोब जाजाया बेयो सावखांनाय लोगो लोगो बेखौ आरो दै बायदि फसरनांगोन ना बेबायदि सायो ओंखायनो माबाखौ बे खारैखौ सावनाय लोगो लोगो जाजाया बेयो माने सरनांगौ जायो आरो बेखौ। ओमफाय दानिया खारै महर मोनबायना
औ खारै महर मोनबाय औ बेखौ ओंख्रियाव बाहायनो हासै आरोना बेखौ ओंख्रियाव बाहायनो हासिगोन औ अनला ओंख्रै सबाय ओंख्रै, नारजि ओंख्रै जिखुनु ओं ख्रियावनो बाहायज जायो आरो ना।
अ उम। आरो ओंख्रैनि लोगोसे आरो मायाव बाहायनो हायो जों खारैखौ?
बे मोदोमफोरावदि बारनि औ मोदोमफोरावदि बे माब्लाबा माननाय बेराम जायोना। माननाय बेराम बारनि औ बे बरला बरलि जायो मोदोमदाव अ बारखं होनो बे बारखं जायो। अब्ला खारैखौ माने बे खारै खिखौ फोननानै लायोमोन आरोना गोदोनि आबैमोना ओमफाय बेखौ फोनबा माननायफोरा खारोमोन आरो। औ। बैखौ सरखोन्दा जि हांगार थायो। बे हांगारखौ फोननानै लायोमोन आरो जेराव मानदों बे जायगायाव फोननानै लाबाय। अब्लाथाय बे माननाया खारोमोन आरो।
अ फोननानै लायोबा हामो आरो। रो ने?
औ हामो गोदोनि आबैमोना बिदि खालामोमोन आरो बिनि अनगायै जों सब सबाइ ओंख्रै बर'नि सबाइ ओंख्रै अनला ओंख्रै नारजि ओंख्रै जोबोद गोथाव ओंख्रै बेफोरो बेफोराव बाहायो आरोना। अनला ओंख्रिफोरखौ जोङो सिगांग्रो माइरंखौ सोमबाय माइरंखौ सोमखांनाय नि उनाव आदा घन्टासो थामजि मिनिटसो सोमनानै जोङो बोखांबाय बो खांनानै दै सर' होबाय बेखौ गुन्दै खालामनानै लाबाय। गुन्दै खालामनानै ला खांनायनि उनाव जोङो बेखौ माजों संगोन दाउ बेदरफोरजों सङोबा दाउ बेदरफोरखौ एवनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव दै होबाय दै होनायनि उनाव अन गुन्दैखौ होबाय अन गुन्दैखौ होखांबा जों खारैखौ होबाय आरोना। नांगौ जखानि। खारै होबाय बेनि सं ख्रै बे बिदिनो मस्ला मस्लि बानलु बायदिसिना जि होनो गोसो होजायो आरो ना।
ओमफाय खारैखौ औ दे
ओंख्रिया माने जेब्ला गोदौवो अब्ला थाय जोङो ओ नांनाय जखानि खारैखौ होनानै अनला ओंख्रिखौ मोजांहै माने बेजों संनो हायो आरो ना
ओ ओमफ्राय औ बे खारैखौ थ' ओंख्रियाव अनला ओंख्रियाव माबा ओ सबाय ओंख्रियाव नारजि ओंख्रियाव होबाय जेनोबा जोङो जानायाव ओंख्रियाव जोङो बाहायबाय आरो बेनि अनगायै जोङो बारखं जाब्ला माननाय मोदोमाव माननाय जाब्रबोबा बे ना खारै खौ जोङो फोनो आरो बेनि अनगायै जोङो मायाव खारैखौ बाहायबावो नों मिथिगौबा बुंनानै होदो।
बिदिनो ओंख्रिफोराव बाहायनायनि अनगायै जों बे खर' लोबनाय बुरैफोरा गोदोनि आबै आबौमोना माने खारैखौ खर' लोबनायाव बाहायोमोन गोदोनि दिनाव माने सेम्पु साफ साबोन बेफोर बेफोरबायदि गैयामोन जाहैदों बेयाव गोदोनि आबैमोना बे खारैखौनो खारै खानाय लोबनायाव बाहायजेनदोंनोना आरो। बेनिफ्राय बेजों खानायजों खारैजों गोदो दैमायाव लांनानै खानायफोरखौ लोबोमोन जाहैबाय दैमायाव अब्लाथाय खानायालायनो गोलाव जायो आरो सिनियार फ्रा खावखिफोरा खारो होननानै फिस्ला जायो होननानै बुङोमोन आरो गोदोनि आबैमोना।
आं आरो खोनानो मोन्दों ख र लोबनायजों आरो ओ मा होनो गोदो ओ मुलिफोरबो गैयामोन नालाय बेबायदि ओमफ्राय लोंनोमोन आरोना गेस्टिक जायोबा लोङोमोन होननाय खोनादों आङो। नंगौना नङा?
औ बे खानस्रि खिल'नाय ना मा बुङो?
अ अ।
गेस्टिक उगायनायाव बे खारैखौ लोंनानै होयोमोन आरोना। ओमफाय बिदिनो ओंखाम फोराव खानायदोंफोर मोनजाबा गारामाफोर सानाय जायोमोन ना बे गारामा सानायावबो बेखौ एसे लोंनानै होयोमोन आरो। गोदोनि आबैमोना।
होमबा जोंहा गाबोनफोर रायलायसिगोन। ने? जोङो गाबोनफोर रायलाय सिगोन दे होमबा दोनथ'नि दे।
औ दे।